अ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ।
औ आं ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनाव माने फंनैसो बा सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन औ बिथाङा दसे सम होनो हागोन ना।
औ जागोन नोंथां
औ जेरै जोंना ओ जोंनि सुबुं जेरै सुबुंफोराहाय दावबायदिंनानै जोबोर मोजां मोनो नङा होमब्ला नोंथां औ बिदिनो जोंना ओ दावबायदिंनानै जोंना मा मुलाम्फा जायो आरो जों दावबायदिंनानै मा मा ओ रोंगौ रों माने रोंनो हायो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना
औ जागोन नोंथां औ दावबायनाय होनोब्लाथ' माने जोंनि गोसोफोरा जोबोद खुसि जायो आरो नोंथां औ दावबायनाया माने ओरैबायदि जालांबायदि माने जों माने दावबायनाय जों माने साफ्रोमबो सुबुंखौनो दावबायनायखौल' नुयो माने जायहा फैसा दङ बेहा माने गो बां माने बे बे दावबायनायखौनो जों गोबां नुनो मोनो आरो नों थां औ बेबायदि ओ बेबायदिनो जोङो माने बेबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव जोंहा बेबायदिनो बेरायनो थाङोब्ला जोङो बेनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो औ जेरै जोंहा जोंहा खायसे खायसे जायगाफोराव माने बेफोरबायदिनो गोबां माने हिस्ट'रिफोर लिरनायफोरखौबो जों नुनो मोनो औ बेबायदिनो माने गोबां बेफोरबायदि बिसोरो बेलेग माने गुबुन हारिनि माने गावसोर हारिनि बेबायदि फोरमायथिफोरखौ माने जों नुनो मोनो आरो नोंथां जोङो बेबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनो थाङोब्ला औ बेनिफ्राय जोङो माने गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो औ सोलोंनोबो हायो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेबायदिनो जोङो बायदि बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो औ बेनिफ्राय जोंहा माने बिसोरनि रावफोरखौबो जोङो माने सोलोंनानै लानो हायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो माने बेरायनानै जोङो गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो मिथिनो हायो औ आरो जों बेखौ जोङो गुबुननिफ्राय जोङो बेबायदिनो दावबायना फैनानै जोङो माने बेबायदिनो जोङो न'खरनि सुबुंफोरनोबो माने फोरमायनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदि जोङो फैनानै न'खराव जुदि बेफोरबायदि फोरमाय फैनो हायोब्ला जोंनि गोसोफोरा माने जोबोद खुसि मोनो आरो नोंथां औ दावबायनाया माने ओरैबायदि जाबाय जेन जाबाय नोंथां जे जोङो थ' जों दानि जुगाव माने दसे सम मोनब्लानो जों माने बेरायनायखौल' सानो आरो नोंथां औ। औ, जोङो माने सम दिहुन्नानैब्लाबो जों बेरायनायखौ माने बेरायनाय बेरायनायखौ जोङो बेराय थारगोन आरो नोंथां बेफोरबायदि जालांबाय। औ, गोदोहायथ' माने बे फोरबायदि बेरायनाय, दावबायनाय बेफोरबायदिया मानि जोबोद खममोन आरो नोंथां औ। औ गोदोहायथ' जोंहा माने जोङो बेफोरबायदि दावबायनायफोरनि सोमोन्दैबो जोङो बांद्राय मि थियामोन जोंहा मबेइलफोर ओ बेबायदिनो जोङो नुवा मोनबो नालाय जों हा औ, दाथ' जोंहा मबाइलनि जुग जाबाय जोङो माने बेबायदिनो गोबां माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेबायदिनो मोजां मोजां जायगाफोराव जोङो गुबुनखौ बेरायनाय नुनानै माने जोंबो बे बायदिनो बेरायनो थांनाय औ, बेबायदिनो जोङो माने बेफोरावबो बेफोरबायदि जायगा दं होन्नानै जों मिथियो औ। औ बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जों माने जोंनि गोसोफोराबो बेबायदिनो जोबोद थांनो लुगैनाय थांनो लुगैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो माने मिथिया जोङो बबाव ज-मा जायगायाव मा दं जों बेफोरखौबो जों मि थिया नाथाय जों दानि जुगआव मबेइलनि जुगैनो जोङो माने गोबां माने औ नुनानै जोङो माने बेरायनो थांनायफोरखौ गोबां नुनो मोनो आरो नों थां औ जोंहा मानि बेरायोब्ला जोङो गोसोफोरखौबो स्रां स्रां मोनो आरो नों थां औ गोसोफोराव दुखु दाहा थायो। जोङो माने औ जों बेरायनो थाङोब्ला गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो औ जोंथ' माने बेबायदिनो माने लोगोफोरजों जोङो बांसिन माने औ सम हेंगारनानै माने सम औ माने जों बेरायनाय जों बांसि बेरायनो थाङो औ माने जोंनि माने बिमा बिफाफोरा माने एसे खामानि न'नि खामानिफोराव एसे बेस्थ' थायो नालाय औ जोङो माने बेनि सम होनो हाया बेनिखायनो जोङो माने लोगोफोरजों बांसिन बेरायनो थाङो आरो नों
औ नंगौ नोंथां औ।
औ औ बेबायदिनो जोंहा माने गासै सुबुङानो माने बेरायनांगौखौ सानो आरो नोंथां। जोङो औ। औ माने जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो माने बेदि गुबुन जायगानि गुबुन बारहावा फोरखौ जोङो मोनोब्ला मोने बिसोरनि माने जायगाफोरनि बागै जोङो गोबां बा थ्रा मिथिनो हायो औ। औ जोङो माने बेबायदि न' सिङाव थाबाथ' जों गुबुननि बाथ्राफोरखौबो जों जेबो मिथिया नालाय। औ, बेबायदिनो दावबायोब्ला जों गोबां बाथ्रा सोलोंनोबो हायो आरो मिथि नोबो हायो आरो नोंथां। औ, बेबायदिनो जोङो माने
औ माने जोङो बेरायनांगौ आरो नोंथां। औ, बेबायदिनो जोंहा माने जोङो माने बेबायदिनो बोसोरावथ' जोंहा माने जोङो खनसेबाबो जोङो बेबायदि जानुवारि दानाव जों लाउखार ओंखाम जाखायो नालाय नों थां। औ, औ, ज' ज' नाथाय जोंहा माने बेबायदि माने बोसोरनि बे जानुवारि दानखौल' जों नेयो आरो माने जोंहा बेबायदिनो गोलोम बो थोरनि बन्द'फोरावबो जों माने लोगोफोरजों ज' ज' जोङो दुगैनो थाङो बेबाय दिनो औ, बेबायदिनो जोंहा लाउखार ओंखाम जों बेफोरबायदिबो जाहोयो आरो नोंथां। औ। दावबायनायाथ' जोङो माने बेफोरबायदि स्कुल खलेजनिफ्रायबो जों गोबां दावबायनो थांनो मोनबाय नोंथां। औ जेरैहाय जोङो माने औ जोंहा माने जोङो फ्रेक्टिकेलफोरनि थाखायबो जोङो गोबां दावबायनो थांनो माने दावबायनो थांनांगौ जायो नोंथां औ जोंहा फ्रेकटिकेलनि थाख खायबो जोङो बेबायदिनो जोङो माने बेफोर बेफोरखौ नायनानै बेनि मिथिंगायारि सिनारिफोरखौ जों नायनानै गोसोआव लाखिनानै जों माने प्रेकटिकेल लिरनांगौ जायो आरो ल कलेजफ्राव औ औ बेबायदिनो जोंहा माने दावबायनाया माने जोंजों माने ओरै मोनसे सोमोन्दो माने देहायारि सोमोन्दो होननाय बायदि जाहैबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ औ औ बेबायदिनो जों माने सम मोनोब्ला माने बयबो दावबायनो थांनांगौखौ जों सानो आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा बे दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला
औ जागोन नोंथां ओह नोंथाङानो जोंहा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे ओ गुवारैनो फोरमायखाबाय अब्लाबो आं एसे सुंथाबै नोंथांसिङाव फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथां। औ जेनै जोंना ओ दाव दावबायनो होनोब्ला जोंना गोबां सुबुंफोरानो दावबायनानै मोजां मोनो आरो जोंनिया बिदिनो आथिखालनि सुबुंफोराहाय जोंना खाथि खालायाव दावबायला आरो नोंथां जोंना थिखालनि सुबुंफोराहाय खाथि खालानि जायगाफोराव दावबायै दावबाय माने बिसोरो बाबाय जेरै जोंना आथिखालनि सुबुंफोरा जेरै ओ रांखावरिनि आंखाल गैयि गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव जोंना जेरै फ्लाइस जों ट्रेनजों गाखोनानै गोजां गोजान गोजान गोजान जायगाफोराव जेरै डुबाइफोरावसो जोंना बेरायनो थांसै आरो औ जेरै जोंना ओ डुबाइफोराव थाङोब्ला जोंना एसे आलदा जाहैबाय आरो नोंथां जेरै जोंना ओ बिस नि बिसोरनि जोङो राय रायज्लायनाय रावफोरखौबो खोनानो मोनबाय आरो बिनिनो जानाय लोंनायफोर खौबो जों मोनथिबाय बिसोर बिदिसो जायो होननानै आरो बिसोरनि गाननाय जोमनायफोर खौबो जोङो रां होनानैबो गानना गाननो मोनो आरो नोंथां। बिदिनो जोंना माने ओ गोजान जायगासिनाव जोङो दावबायदिनो मोनोब्ला बांसिन माने
औ।
ओ बाने ओ बांसिन बेख खो माने जोङो ओ खुसिखौ माने लाख'नो हायि मोनो होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां। ओ जेरै जोङो बिसोरनाव ओ ओरैबायदि जोंनियाव नु फेरो नुफेरनो मोननि ओ जिरादफोरखौ एबा बेसेनफोरखौ जों ओजों नुहैनो मोनो आरो नोंथां ओ बिफोरदिबो जोंना बांस सिन गोसोआव गोजोननाय खुसि मोनो आरो जोंना गोबां औ सोलोंथाइ जों गोबां गियानबो मोननो हायो ओ दावबायदिंनायजोंहाय नोंथां। ओ बिदिनो जोंना बे नङा एसेबां गोजान गोजानाव दावबाय दावबायाब्लाबो जोंना खाथि खालाबो गोबां जायगा दं आरो नोंथां ओ आ अब्लाबो मालाय आथिखालनि सुबुं फोरा रांखावरिनि आंखाल गैयिखाय गोजान गोजानखोसो मोजां नुहुरसै आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा ओ जेरै दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना गोबां सुबुंफोरानो दावबायनानै ओ गोसोखौ गोजोन होयो खुसि लायो ओ बिदिनो जोंना औ गोदोनि दिनाव इसिबां बेफोरबायदि दावबायदिंनोबो रोङामोन। दावबायनायबो एसेबां हुदा गैयामोन जोंना माने दावबायनाय दाव बायनाय होननानै बुङोब्ला माने बिसोर सानोमोन ओ एसेबांलाय मानोथो दावबायनांगौ बेफोरदि सानोमोन माने बिसोर रोङामोन दावबायनानै जों मा मा रोंगौथि मोननो हायो जों रों रा दावबायनानै मा गोजोननाय मोनो बेफोरखौ लानो रोङामोन आरो।
औ
जेरैहाय जोंना आथिखालाव सुबुंफोरा दसे सम मोनोब्लाबो ओ दिनै खामानि गैयाब्लाबो जोंना दावबायनाय बेखौ सानो सानो आरो नोंथां बिदिनो जोंना जानुवारि बिदिनो मागो बेफोरखौ जोङो नेबाय थालायनायनि गेबो गोनांथि गैया आरो जोंना जेरै गोसो जाब्लानो जोंना दावबायनो हायो आरो नोंथां जेरै जोंना गोदान बोसोराव गासै सुबुंफोरानो जोङहा जाखायो ओ बिदिनो माने ज' ज'यैनो जोंहा बिदिनो थांखायो बेरायनो गामिफोरनिबाबो ओ बिनि अनगायैबो जोंना ओ दसे सम मोनोब्लाबो आथिखालनि सुबुंफोरा दावबायनो थाङो आरो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै जोंना लोगोफोरजों बांसिन दावबायनाय जायो बे नंगौ। जोंना माने न'खरनि सुबुंफोरा सब समाय माने टाइम होनो हाया। बिनिखायनो जोंहा लोगोफोरजों लोगो बिदिनो स्कुल गैयाबा कलेज गैयाबा जोंनिना दावबायदिंनो थांनायखौ माने जोङो नुनो मोनो ओ बिदिनो दावबायदिंनानै गोबां माने खुसि इन्जय खालामनाय बे खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना दावबायोब्ला गोबां बिदिनो बाथ्रा मोनथिनो मोनैफोर खौ मोनथियो नुनो मोननि सावगारिफोरखौबो नुयो बेनिखायनो जों दावबायनायखौ माने दावबायनांगौ सुबुङाहाय न'आव जिरायनानै थाबाय थायोब्ला जोङो ओ बैफोरनि ओ बैफोरनि नुथायाइफोरखौ नुहैनाय नङामोन बिदिनो जोंहा बैफोराव थांनानै लोगोफोरजों बेफोरदि खुसि लानायखौ जों न'आव थानायबा खुसि लानो मोननाय नङामोन। औ बेनिखायनो जोंना ओ दावबायनांगौ आरो दावबायनायजोंबो जोंहा गोबां बिदिनो ओ नलेज मोनो होननानै बुंनो हायो जेरै जों बोसांबा ओ जेरै ओ जों दावबायनानै फैनाय जायगाखौ माने सासे सुबुङा सोङोब्ला माबायदि सोङोब्ला जों बेखौ माने फोरमायफिननो हायो। ओ बेनोथ' जोंनि मोनसे ओ रोंनानै फैनाय नङा हब्ला नोंथां ओ जोङो औ नायनानै फैनानै गुबुननि सिङाव फोरमायनो हानायाथ' जोंनि मोनसे रोंनानै फैनाय औ बेनिखायनो जोङो दावबायनांगौ दावबायसो जङो गुबन मानसिफोरनोबो माने ओ खोन्थाफिनो हायो ओ बेसोर बिदि बिदि दङ होननानै जोङो माने ओ गुबुन मानसिफोरनो माने फोरमायनानै होनो हायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंहा
नोंथां
दावबायोबा गोबां रोंगौथिबो मोनो आरो जोंना बिदिनो माबा मोनसे प्रजेक्ट बानायनो थांनायाव जोंहा दावबायनो थाङोब्लाबो जोंना बिदिनो गोबां गियान मोननानै फैयो‌। मानो होननानै जोंबा मोनसे कल प्रजेक्टनि थाखाय थाङोबा जोङो बेखौ गोबां गोसोआव लाना फैनांगौ जा रो बेखौ जों गोआव लाना फैनानै लायैनांगौ जायो अब्लाथ' जों गोबां ओ नलेज मोनो आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ रायज्लाय राय्जलाय समाबो जाबाय नङा होमब्ला नोंथां औ। नोंथाङा आंनो दावबायनायनि सोमोन्दै ए गुवारै फोरमायनानै होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय नोंथां औ। औ नोंथां।